हेल' नोंथां हेल' नोंथां खोनादोंना
हेल' नोंथां औ नोंथाङा खोनादोंना
अ खानादो
औ नोंथांखौ फन हरनायनि जाहोना जाबाय आं नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनोहरदोंमोन। नोंथां नोंथाङा सम दोङ'ना?
अ दं नोंथां।
औ बिदिब्ला नोंथां ओ ओ नोंथां दावबायनानै जेन'बा ओ माबायदि मोनो आरो मा मा जायगायाव दावबायफेरखो एसे फोरमायना होनो हागोन ना नोंथाङा
औ नोंथां दावबायहैनाय आंथ' बारा एसे गोजानावबो दावबायनो मोनाखै बिदिनो जोंनि खाथि खाला जा जायगायावनो दावबायनो थांनो मोनदों आरो जेरै ओ सकि दारागाव ओमफ्राय भुटान भैरबकुन्द' ओ उम बेफोरबायदि जायगायावनो बेरायनो थांनो मोनदों आरो
औ नोंथाङा ओ दावबायनो थांनाय समाव मा मा ओ मा मा जों दावबायनो थांफेरदों एसे फोरमायनो हागोन नामा
औ आं बांसिनानो बिदि स्कुटि बाइकजोंनो दावबायनो थाङो। मोनदों आरो ओ मालाबा मालाबा ओ बिदिनो ओ मालाबा मालाबा कारफोरजों थांनाय जायो
औ औ
औ आरो जों दावबायनो थाङोब्लाथाय बिदिनो ओ बुहुद माने गियान आरजिनो हायो आरो जोङो जेर उम औ मोजां गाज्रि बेफोरबायदि ओ गियान मोनो आरो जोङो दावबायनो थाङोब्लाथाय जों मोजां गाज्रि मा बेफोरखौ मिथिनो मोनो आरो जों बिदि दावबायनो थाङोब्ला जोबोर गोसोखौ गोजोन मोनो आरो बिदि दुखु दाहा माबा मोनसे दुखु जाना थाब्लाबो माने जोङो ओ दावबायनो थाङोब्लाथाय बिराद माने गोजोन मोनो
औ नंगौ नोंथां नोंथाङा दावबायनो थांनाय समाव ओ न'खरनिफोरजों दावबायनो थाङोना लोगोफोरजों दावबायनो थाङोन नोंथां
आं
उम
दावबायनो थांनायखौ माने मोजांसिन मोनो आङो लोगो फोरजोंं मा बिराद मान औ लोगोफोरजों थ थांनायानो माने बिराद ओ बेलेग माने एसे रंजानाय जाखायो नालाय बेनिखायनो बांसिन आं लोगोफोरजोंनो ओ दावबायनो थानो बिराद मोजां मोनो आरो रो औ आं औ औ नोंथाङा नोंथा नोंथांङा
औ नोंथां ओ मा बुंदों एसे खेबसे बुंफिननो हागोन ना नोंथां खोनायाखै
आ
औ ओ थिग ओ नोंथाङा ओ बुंनाय बुंनाय बायदिनो आंबो बारा गोजानाव ओ दावबायनो मोनफेराखै नोंथां बिदिनो जोंनि खाथियाव थानाय बिदिनो खाथि खाथि ओ जेन'बा ओ जायगायाव आं दावबायफेरबाय आरो नोंथां बिदिनो ओ दावबायनाय बुङोब्लाथ' दावबायनायाथ' जोंनि सुबुंनि बयनिबो जेनेबा मोनसे ओ सिमां नङा होमबा नोंथां दा बिदिनो जोङो दा दाब गोजान गोजान जायगायाव जोङो ओ दावबायनो ओ लुगैयो नङा होमबा जोङो ओ बिदिनो रां रुफा बिदि बेफोरनि प्रब्लेमनि थाखाय जोङो माने गोदान जायायाव गोजान जायगायाव हान्थिनो एबा दावबायनो हाया आरो नोंथां थिग बेबायदिनो जोङो ओ गोजान गोजान जायगानि ओ गोजान गोजान ओ ओनसोलनि जायाफोरखौ एबा गोजान गोजान हादोरनि जायगाफोरखौ जों बिदि नो जों थांनानै मेगनजों‌ नुयाल्बाबो बिदिनो ओ ससेलमिडयिनि गेजेरजों जों नुयो आरो नोंथां।
औ
ना खायसे मानसिफोरा गोबां गोजान गोजान दावबायनानै बेफोरनि थासारि जेलयानि गेजेरजों हेंगारनायखौ जों बे नुनानै जोंबो फोरावबायनो लुगैयो नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ।
औ दावबायनाय बुङोब्लाथ' जों दावबायनोथ' जों बांसिन लोगोफोरजोंनो थांनाय जायो माने न'खरनिफोरा बिदिनो बिदि बारा एसे सम होनो हाया नङा होमब्ला नों बिदिनो खामानिफोरा मुखुब थायो औ बेनि थि बेबायदिनो जोङो बिदिनो मफोर जेनेबा टेनसन आरो दुखुफोराव थाब्लाबो बो जों बिदिनो दावबायनो ओंखारलांबा गोसोफोरखौ गोजोननाय मोनो आरो नोंथां। थिग बेयदि बेबायदिनो जोंना जेब्ला जों बोसोर गोदानाव ओ लावखार ओंखाम जानो थाङो नङा होनबा नोंथां
औ औ
औ औ बे लावखार ओंखाम जानो थांनायाव ओ बे बोसोर गोदानाव जोङो लावखार ओंखाम जानो थाङो थिग बेबायदिनो बे लावखार ओंखाम जानो थांनाय जायगायावबो गोबां गुबुन गुबुन गुबुन मानसिफोराबो लावखार ओंखाम जानो फैयो आरो नोंथां थिग बेबायदिनो ओ सोरबा ओ न'खरनि फेमिलिजों थाङो सोरबाबा लोगोजों आरो सोरोबा सोरबाबा ओ कलेज स्कुलनिफ्राय बे फोरोंगिरिफोरा दावबायनो लांनायखौ आं नुयो आरो नोंथां
औ औ औ दिब्ला बुंलाय नोंथाङा बे दावबायनो थांनायाव नोंथां ओ फोरोंगिरि सारमोना लांनायाव नोंथांमोनखौ माबायदिहै लाङो?
ओ बुंनो थाङोबाथ' जोंनिया थ ओ कलेज एबा स्कुलनिफ्राय गोबां फरायसाफोरा ओ दावबायनो थाङो नङा होमबा नोंथां जों बिदि सासे सानैल' जोंल' थाङा बिदिनो औ औ बिबदिनो जोंनि फोरोंगिरिफोरा बिदिनो जोंखौ जेनेबा बास गंसे जेन'बा भारा खालामनानै बिदिनो जोङो गोबां मानसिफोर फरायसुला फरायसुलिफोरा ज'यैनो दावबायनो थाङो आरो नोंथां
औ
औ बिदिनो ओ जोङो गोजान गोजान जायगायाव दावबायनो थांनानैबो जोङो गोबां सोलोंथाइ मोननो हायो एबा मिथि मोनो जेनेबा ओ जोंनि जायगानि ओ हालोद एबा बिसोरनि जायगानि हालोद एसे आलादा जायो नङा होमबा नोंथां
औ
ओ बि बिसोरनि ओ बिसोरनि जा ओ बिसोरनि जा ओनसोलनि थानाय जानाय ओ बिदिनो गाननाय जोमनाय बेफोर आलादा आरो जोंनि गाननाय जोमनाय थानाय जानाय बेफोर आलादा जायो नङा होमबा नोंथां
औ नोंगौ
औ ओ नोंथाङाबो औ नोंथाङाबो बिब्दिनो ओ स्कुल कलेजनिफ्राय दावबायनो थांफेरबाय नामा नोंथां
औ नोंगौ
औ ओ बिदि औ बि दाव बायाव नोंथाङा मायबाफोर सोलोंनो फायनो मोनदों एबा माबाफोर नुनो मोनदों नामा नोंथां
जोंथ' ओ जोंखौ ओ स्कुल औ आं कलेजनिफ्राय थांनो मोनदोंमोन। बेयाव माने बेयाव जों बिदि लावखार ओंखाम जानो लांनायावथ' जोंल' नङा बुहुत बेलेक बेलेग माने बेलेक बेलेग स्कुल कलेजनि स्टुदेन्सफोराबो थाङो आरो सार फोरोंगिरि बिसोर बेसोरबो थाङो आरो ओमाय आरो गुबुन गुबुन हारिनि मानसि बिराद थाङो गुबुन गुबुन हारिनि मानसिफोर थाङो आरो बेयाव सोरबा लोगोजों थाङो सोरबा आ बिदिनो फेमेलि न'खरनिजों थाङो आरो ओ इदिनो लावखखार ओंखामखौ जा जानाय नुयो औ
औ नोंथाङाबो बिदिनो बोसोर गोदान एबा बे डिसेम्बर ओ दाननै लास्टाव बिदिनो लावखार ओंखाम जाफेरनो थांबाय नामा नोंथां
औ थांबाय
औ नों थांङा बिदिनो ओ लावखार ओंखाम जान औ नों थांङा बिदिनो लावखार ओंखाम जानो थांनानै ओ गोसोफोरखौ ओ मााबायदि मोनो नोंथां??
बे लावखार ओंखाम जानो थांबाथ' जों गोसोखौ जोबोद गोजोन मोनो। बिदि माने ओ जयै माने जयै माने ओ बे गुब-गुबुन जायगायाव माने दावबायनो थांनानै बिदि लावखार ओमखाम जाहैब्ला जोंङो ओ बुहत माने रं जायो रंजानाय मोनो आरो गोसोखौ।
औ नंगौ नोंथां माने ओ ना हाबनाय मोनो नंङा होमबा नोंथां? एसे खहाबनाय मोनो औ
माने बिदि ओ लावखार ओंखाम जानायनि ओ लावखार ओंखाम जानायानो माने बिदि ओ न'नि जानायनिस्राय माने एसे आलादा जाखायो नालाय ओ मोनसे फुरथियै जानसै नालाय बेनिखायनो औ बेनिखाय रं जानाय मोनो गोसोखौ खुसि मोनो आरो बिदि जानो थांब्लाथाय।
औ नंगौ नोंथां थांनानै गोसोखौ गोजोननाय नङा होमबा नोंथां? बिब्दिनो जोङो ओ बिदिनो ओ बे जायगानि जोङो मिथिंगायारि महर बिदिनो हाजो हाला, दैमा, दैसाफोरखौ जों नुनानै बो जोंनि ओ गोसोआ जोबोद ओ रंजाहाङो नङा होमबा नोंथां?
औ नोंगौ
औ बिब्दिनो ओ जेनेबा जोंखौ औ औ औ
औ औ
औ नोंथां ओ बुंफिनलाय आं खोनायासै
नोंथाङा ओ ककिदारागाव हाजोनि खाथियाव ओ थानाय ओ बेनि खाथि खाला थानाय मा मा नुबोखो नुबोनो मोनखो आरो?
औ जेनेबा बिदि ओ जेनेबा दारागाव हाजोनि ओ खाथि खालथ' जों ओ गोबां ओ जेनेबा ओ जायगा नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां? बिदिनो दारागाव हाजोनि खा थियाथ जोंनिया ओ सुखि हाजोबो दोङो नङा होमबा नोंथां? औ बिब्दिनो जोंनिया बिदिनो ओ जेनेबा मैना फुख्रि ओ फोरखौबो ओ नोंथांङा थ' मिथिखागौ जानो हागौ जाय जेराव जोंङो मन्दिर फोर दंङ बेयाव जों थांनानै ओ फुजा उनु ओ खालामहैयो नंङा होमबा नोंथां? आ थिग बेबायदिनो हाजो बुंब्लाथ' हाजो-हाजो आरो हा हाजोआवथ' बिफां लाइफां बिदिनो ओ बांसिन अन्थाइफोर बांसिन नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां? बिदि ओ दै दैमाफोरबो नुनो मोनो दै बाज्रुमफोरबो नुनो मोनो। औ बेफोरनि ओ जेनेबा मिथिंगायारि महरफोरानो माने बिसोरनि ओ समाय फ्लेनायानो जेनेबा ओ आलादाखा नङा होमबा नोंथां?
औ औ नोंगौ नोंथा खोनादों ना?